हेलौ। औ खोनादों, नोंथां खोनादों।
मोनाबिलि समनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरनाय थाबाय।
औ आंबो गाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरनाय थाबाय।
औ। समाव आङो नोंथांजों दान्दिसे सम ओ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन आरो।
औ नोंथां।
नोंथाङा दसे सम होनानै ओ आंजों सावरायफानो हागोन?
औ थारै नोंथां हागोन।
अब्ला आं नोंथांनाव मोनसे ओ आयदानि सायाव सोंथि एबा सोंलु लोगो सेनो सावरायनो होननानै सानदों बे आयदायानो जाहैबाय नोंथाङा जा जोंहा माइ गायनाय
औ औ।
जोंहा जा बर'नि एबा जायखिजाया जोंनि आसामावनो जा बेबायदि माइ आबाद मावनायनि सायाव फंनैसो खोथा आंनो सावरायना ओ फोरमायनो हागोन नामा?
हाखागोन नोंथां, मानो हाया जानो।
औ।
ओ जोंहा ओ मा होनो माइ आबाद, नङा होमबा? बे माइ आबा दा मोनसे मा जोंनि गासैनिबो जोंनि जोंनि हारि बा माहारि गासैबो जोंनि जा बुहुमनाङैनो बे माइ आबादा गोनांथार होननानै जों सानो जों साना माने गोनांथार खा मानो होननानै बुङोब्ला माइनिफ्राय जों माइ रं जायो माइरं खौ जोङो ओंखार संनानै जों जायो नङा होनबा स थि देबायदिनो ओ जोङो माइरंखौ मोननो थाखाय जोङो माइ आबाद मावनांगोन
औ
दा माइ आबाद मावनांगोन माइ आबाद मावाब्ला जों ओंखाम मोनजानाय नङा
औ औ
औ बिखो दा माइ आबाद माव मावनाय होनाबो मादि मावो बा जोङो माइरंखौ मादि सोरजियो बे बेलायाव आं बुंनो सानदों आरो जोंहा माइ गायनाय होनना बुङोब्ला जोङो सरासनस्रायै जोङो जों माइखौ गायो बिदि नङा माइ गायनायनि सिङाव गोबां माने खायसे मोजां मोजां खोथा मोजां मोजां एक्टिभिटिसफोर बेयाव हाबनानै दं जेरावहाय जोङो माइ गायनायाव जोंनो गिबिनिफ्राय लानानै जोबथासिम गासैबो जोंहा मा हाबनानै दं बेवहाय दा मा हानाय दं होनना बुं- अब्ला जोंहा जोङो गिबियावनो जोङो माइ गायनाय हिसाबै जोङो मा खालामनांगोन जोङो सोरबा आबादारिया जों जों गायब्लाबो बेवहाय माइखौ गायजेननो थाखाय जों जोंनि माइ आबाद थिलियाव जोङो मा खामनांगोन मोसौजों नङाब्ला जों ट्रेक्टर आरि बायदिसिना आगजु बायनानै जोङो फार्सवावनो बेखौ मोजाङै हालएवग्रोना लाग्रोनांगोन जेराव मोजां आलि गुरनानै लाग्रोबा जोंहा माइआसो जागोन बेे माइ खौ जोङो गायनो थाखाय फार्स्टआवनो जों हाल एवग्रोबाय। खनसे नङा खनै नङा जों खन थाम जेब्ला सिमहालागै बेखौ हालएवबाय थागोन जोङो बे हाया सा फायै माइ गायजानो हानाय मोनसे अबस्थासिम फैगोन। अब्लासिम जों बेखौ आलेवगोन। खनसे नङा खनै नङा जों खन्थामाव लागायैजों हालिएवनोबो हायो। जेब्ला हाया मोजां जागोन अ ब्ला जोंनि माइ आबादा मोजां जायो। दा जोङो जोंहा फार्स्ट थांबाय हालेवनाय थांबाय। दा हालेवनो थांबायबा जोंहा नैथियाव जोंहा फैगोन जोंहा बे माइखौ गायनो थाखाय जोङो मा फोनांगौ जोंहा फार्स्टआवनो जों माइलि बे माइलिखौ जोङो गिबियावनो फोनांगोन बे माइलिया मानिफ्राय जायो होनना बुङोब्ला जेब्ला जों माइखौ हायो। जेब्ला जों माइखौ गिबियाव गिबि थेवबो जोङो माइखौ हानानै बे माइनिफ्राय जोङो माइलि हिसाबै माइखौ फोनो थाखाय जोङो आलादायै जोङो लाखिखायो। बे ला खिखानायखौ जोङो जों बेखौ दै सोमनानै दोननांगोन। सानसे नङाबा सान्नै जों सोमनानै दोननो हायो आरो। जेब्ला बि दोनजागोन बेखौ जों मोनसे अबस था फैगोन बेहाय फोनो हानायनि अबस्था मोनसे फैगोन।
औ
अब्ला बेखौ जोङो ओ मा खालामगोन जोङो आरामसे खोथिया थिलि जेराव जोङो माइखौ गायनो थाखाय जोंनो खोथिया नांगौ बे खोथिया थिलिखौबो जों आलेव ना लाग्रोयो। बे आलेवनायाव जोङो खोथिया थिलियाव जोङो बे माइज्लिखौ सोमनाय माइज्लि खौ जों होबाय फोनानै होबाय आरो फाय फोनानै होनायनि उनाव बेवहाय बायदिसिना रासायनारिक होयो मा होयो जोंहा बेवहाय हासार जों होनांगौ। दा हासार होनांगौ जाहाथे औ औ मुलि मुलि आरि बायदि होयो जाहाथे बे खैथियाया जोंहा मोजां ग्रथ मोनो। जाहाथे बे खोथियाया मोजाङै ओ डेभेलप जायो आरो स' बेनि थाखाय जोङो बे हासार खौ होयो। जेब्ला बे हासारा जागोन बे हासार खौ होगोन अब्ला जोंहा जोंनि खोथियाया जोंहा रेडि जागोन। रेडि जाना जायोब जों बेखौ मा मोनसे फुनो हानाय जोंहा अब'स्था जागोन। फुनो हानाय सम जागोन। जेब्ला जोंहा खैथिया खौ फोखांबाय खोथिया फुनो हानाय जोंहा अबस्था जायो बा खैथा फुनो हानाय जोंहा सम जायो। बे खै थियाखौ जोङो आरामसे गासैखौबो फुना लाबाय बाल जोङो जेसेबां नांगौ बिबांनि जों फुनानै लानां गौ आरो। जोङो माइखौ गायनो नि थाखाय जोंनो मा जोंहा माइ आबादा बेसेबां दं माइ आबाद खिलाया बेसेबां दं ओ बेनि से बिबांखौ जों नायनानै जेसेबां नांगौ जोंनो गोनांथि जादों जों बेखिनि गोनांथिखौ जोङो औ बेखौ फुनानै लाबाय जों
औ औ
नायनि उनाव जोंङो बे फुखांनायखौ जोङो बै जोङो जेबिया गिबि बेयाव जोङो हालेवना लादोंमोन नङा होमब्ला बे हालेवनाय जोङो फोथाराव बेखौ जोङो आ आरामसे जों गायसिगोन आह गायनायाबो जोंहा गोबां रोखोमनि दङ गोबां रोखोमनि माने जों ओह गोबां टाइपनि गायनो हायो जेरै मोनो औ औ
ओ बे समावनो आं आंबो नोंथांनो फोरमाय सानदों खोनादों नोंथाङा?
अ खोनादों खोनादों।
औ अब्ला बे दुब्लियावहाय जेब्ला जोंहा खोथियाया ओ गायनो थाखाय गायनो थाखाय जेब्ला जोंहा बेयो मा जायो रेडि जायो
रेडि जायो औ।
औ अब्ला जोङो माने मा ओ न'खरनि ओ उन्दै गथ'फोराबो मालाबा जोंजों बिदिनो न'खरनिफोरा थांफायो।
औ औ
गेले हैैफायो आं आरो जोंनि न'खरनि आदा बाजै बिदिनो जों ज'यै खोथिया थुलियाव जों खोथिया फुयो आरो मोन अब्ला बेबायदि जों नुदोंमोन आरो आदै-मादै औ बिदिनो आइ आफा औ। आरो माबेबा समाव जोङो गोदो नुनो मोनोमोन जोंहा सावरि जानाय होननानै
औ औ औ
औ बिदिनो जोङो सावरि जालायोमोन। बेयो बैनि न'खरावहाय बिदिनो खोथिया फुहैनाय हालेवहैलायनाय औ दुब्लियाव खोथि थिया रानहैलायनाय
औ
बिदि जोङो माने ओ माइ आबादखौ बेबायदिनो जोङो मा खालामो मावो आरो।
औ मावो।
जोंनि आबादा जोंना गोदोनिफ्रायनो मोनसे जोंनि आगु एबा गुबै जोंनि आबाद होननानै जोङो बेखौ बुंनांगोन मानोना ओ जोंनि बे हालामाव एबा जोंनि जा आसाम ओ सारा आसाम नाङैनो गुबुयै आबाद होननानै बुङोब्ला जोङो माइ आबादखौनो बांसिनै
औ औ औ औ औ
औ बे माइ आबादखौनो जोङो मावनानैहाय ओ नांगौखिनि जोंहा जा न'खराव जानायनि जा गोनांथि बेखिनिखौ खौबो जोङो गायनानै लायो। आरो लोगोसेनो जोङो माब्लाबा समाव बै माइखौनो जोङो मा खालामनो हायो ओ फाननानै जोङो रांबो जेबा बिदि मोननो हायो आरो
औ
औ बेबायदिनो जोङो माइ आबाद मावोब्ला जोङो गोबां मा होनना बुंगोन बेखौ ओ मुलाम्फा जोङो मोननो थाङो
औ मोननो थाङो मुलाम्फा
ओ जोंहा जा नखरनि बिदिनो जा नायनिबो आदारनि थाखाय जोंहा बे माइ खौ एसेनो मालाबा स समाव रांखान्थिनि गोनांथि जायोब्ला जोङो बेखौनो माइखौ जोङो फाननानैहाय ओ रांबो जोङो मा मोननो हायो आरो
औ औ औ
औ - औ बेबायदि नङा होनबा नोंथां
नै बेबायदिनो एकदम बेबायदि जोंहा मुलाम्फा जोंहा गोबां दङ औ
जोंहा जोंनि गोदोनिफ्रायनो जोंनि बर रायजोआनो जा आरो साराआसाम नाङियावनो गोदोनि फ्रायनो जा जों नुबोदों बे हिसाबैहाय जोंनि गुबै आ - आ जा आबाद मावनाय होनना बुङोब्ला माइ आबाद मावनायानो जों नुहुरो आरो औ - औ - औ जिहेथु जोंना हायानो जेनेबा ओ गोबां मेगंफोरखौ बिदि गायोब्लाबो एसेबां नांगौखिनि नि मुलाम्फा ओ जानायखौ जोङो नुनो मोना बे मेगं थाइगं गायोब्ला ओंखायनो जों माइ आबादानो जोंनि बे हायाव ओ बांसि जायो आरोना औ अ बेबायदि आरोखि
बेबायदिनो
अब्ला नोंथांजों आङो सावरायनानै जोबोर मोजां मोनदों ओ माखासे माइ आबादनि सायाव जोङो सावरायलायनो नै गोबां मोथिनो मोनबाय
औ
औ
आंबो नोंथांजों दिनै बे मोनाबिलि समाव खायसे मिथियै ओ खोथाफोरखौ रायलायनानै सावरायनानै जो बोर गोजोननाय मो
औ औ औ नोंथां
औ गोजोन्थों
फिन लोगो मोन फिनगोन आरो माखासे आयदाफोरखौ ला नानै जोङो सावरायबावनो ना
औ औ फिन सावरायबावनो नाजागोन जों
मोजांसिनै जोङो माखासे बाथ्राफोरखौ मि थिलायना हागोन आरो फोरमायलायनो हागोन बेखौ मिजिंथिनानै अ नों थांनिसिम आङो रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय
औ औ नोंथां
गावनि ओ बेसेन गोसा समखौ होनानै आंनो ओ आंजों रायज्लायनायनि थाखाय
औ औ नोंथां औ औ नोंथां गोजोनथों गोजोन्थों औ नोंथां गोजोननाय थाबाय